औ। खोनाहाबाय ना?
औ औ खोनादों ना ओ दे ओ औ। ओरैनो ओरैनो बे समाव आदाया मा खालामगासिनो?
आंङो ओरैनो दङ'।
अ'।
जेबो खालामाखै।
औ
दा अब्ला जोङो डायरेक्ट नेखौ दोनथ'नानै टपिकाव थांफिननि ना
औ
औ खोमसि फोथायनाय ओ खोमसिफ फोथायनाया समाजाव आथिखालाव दंना गैला सानो फंबाय?
सि फोथायनाया समाजाव दङ'। दंनायालाय ओ दङ' दङ'। निस्सय दं। दा सोरखौबा माने सन्देह' जानाय सोरखौबा माबा मोनसे। बे एसे बेबायदि थानायखौ नुनो मोनो आरो आङो।
नोंगौ नोंगौ।
नंगौना नङा मिथिजोबाबो नाथाय। माने एसे एनै गोसोआव सन्देह औ औ। गिनाय आरो सन्देह जानाया दं आरो।
औ।
ओरैनो नोंथांमोननि गामियाव बेबायदि अ। खोमसि फोथायनाय। बेबायदि जाथायफोर जा। फेरबाय नामा बा। माने बेबायदि। खोमसि फोथायनाय। फोथायनायनि सायावहाय बेबायदि। बिदि सावरायलायो नामा।
आङो जेब्ला उन्दैमोन। बे समाव। नुबोदों। बेबायदि घट'ना। औ। जाया नङा जाबोदों। दा हेला। उन्दैमोनबो नालाय। दाया सोरोनिमोन बेखौ आं। एक्जेक्लि। बुंनो हाला। जेखुनु नुबो नुदों आरो आंबो। बेबायदि घट'नाखौ। दा आथिखालावबो। दङ माने गैया नङा दङ।
उम।
गोबां ओ जायफोर मानसिया गामियाव थानानै। संसार जायो दा बे। बिसोरो मोनसे फोथायनायजोंनो सिङाव हाबब्रैनानै थानाय बायदि जायो आं सानो आरो। दा बिसोर बायदि मान मानसियानो ओ न'खराव माबा मोनसे जेंना जाबाथाय,
औ
सोबा साजाबा नंगौ माखासे जानागुरुफोरनिजोंबो बबबा हामो माखासेफ्रा डक्टरनिजोंबो हामो दा जों गिबियाव डक्टरनि सिकितसा लागोन होनो गोनां जायो। दा बेखौ जोङो नागारनानै, जानागुरुनावबो थांसै न'खराव थाइसे जानांगौआ माबा मोनसे उलथां फालथां खोथा बुंहरबाथाय ओ बेयावनो माखासे खोमसि फोथायनाया जोनोम जायो।
औ दा आंनिफ्राय मोनसे औ बे समाव माने दा ओ जोंनि गेजेरनि ओ मोजां मोजां लिरगिरिफोर दङ, मोजां मोजां थुनलाइ सिबिग्राफोर दङ दा बिसोरो दा बिजाबाव लिरो जे खोमसि, फोथायनायखौ फोथायनो नाङा खोमसि फोथायनो नाङा होननानै गोबांहाय बेबायदि लिरलांदों, दा माने बेफोरखौ माने फोथायगोन ना फोथाया माने बेफोर बिजाबनि गेजेरजों,
नोंगौ बे मोनसे जोंनि समाजाव मेगन दिन्थिनाय मानो होनबा जोंनि बेफोरबायदि गाज्रि साननायखौ जोंनि दानि ओ इयुन, फरायसाफोरा
औ औ
बेखौ फरायनानै जाहाथे जों बेबायदि खोमसि फोथायनाय औ गोसोआव लाया लासिनो मोजां गोदान साननाय हनायजों जिउखौ दैदेनलांनो नाजानांगौ दा बिनि थाखाय बिथांमोननि साननाया गो दिन्थि गोनां आरो दा बे जोंनि दानि फैबाय थानाय जेनेरेसनाव आं सानो माने जायफोर न'खराव बेफोरबायदि धोरोमजों गोथौ सोमोन्दो थानाय खाबजानाय बेफोरबायदि सुबुंफोरा दासिमबो सोलियो बेफोरखौ जायफोर न'खराव मोजाङै ओ मोजां ओ हादरनि मोजां खामानि मावग्रा न'खरनि ओ जायफोर गारजेन बेफोरबायदि मानसिफोरा बेसेबां गोथौ माबाफोराव थाङा आरो मोजां साननाय हनाय मोजां सुबुं समाज सिबिनायनि खेथ्र'आवसो गोसो होनानै खामानि मावो बेबायदि दायना जुग गुना फोथायनायखौ बिसोरो ओ खा थिआव लाबोनो होआ
उम नंगौ
दा फंबाया बुंदों जोबोद मोजां ओ ओ जाय बिथांमोनहा बिजाब लिरनानै दि ओ जोंनो फोरम फोरमायदों बा जोंनो मेगन देखायदों दा बेनि बिनि गेजेरावनो जोङो बुंनांगोन जों फरायनो मोनदों जों नुबोदों खिन्थु जोंबो दाबो खुद सांग्रां जानो हायाखै नङा होमबा
औ
औ बेनिखायनो जों साननांगोन माने जोंनियाव माने ओ ओरैबायदि जायो। खायफा जायफोर गामियाव थानानै। संसार जाबाय। सहरावबो जायो। सहावबो गैयाना माखासे आथिखालाव नै। जोङो इण्डियाननि माबायावनो इण्डियान हादरावनो मोनसे तान्त्रिक हादर होननानै जों गनायनानै लानांगोन। औ दा बेनिखायनो बेनिफ्रायनो फ्राय बेसोर बुस्थुआ लासै लासै बारदेरबोनो सानस समाजाव ओरै हमनानै ला नोङो। मोनसे
हारिनि गेजेराव। मोनसे गिदिर फुजा होनाय नुबाय आरो गुबुनफोराबो बेखौनो नुनानै
औ।
औ।
उम।
खोनादों ना। हेलौ। अ आदे आदे। खोनागासिनो ना।
औ खोनादों।
आं एसे सावना एसे प्रब्लेम फैदोंमोन आरो।
अ अ अ दा खोनाखादों ने। दा गैया नङा दङ बेखौ माने गैद्राया होनबाबो! भारतहादोरानो। थान्द्रिक मोनसे हादर माने बयबो मोनसे ओ सिप्रिसुवेल माने आतमा मोन मोनसे फोथायनाय दं आरो बे हादराव।
एनि
दा जोङो बेखौ दोनथ'नानै जोङो बे सुबुं फोथायनायाव थाङोब्ला साबसिन जागोन बे मोन
जायो जागोन।
सावरायजायो खिन्थु सुबुं फोथायनाया जोंहा आलदा एसे आलदा आरो ना दायना जुगुनानै नङा
औ
दा बेहाय जोङो सुबुंफोर फोथायनायाव मोनो ओरै दहाय एसे आवगायाव बुंनाय बायदि खदाल बाननानै सिथला गेजेरजों थाबाय मोना औवा दाननानै सिलायाव दोनफैनो मोना आरो जों मोननो हाबावो
ओ ओंखाम जाखांनानै थोरसियाव आखाइ सु सुनो मोना बेफोरो गोबां
नोंगौ बेबायदिनो आरो ओ फंबाया गोसोखांनो हायोबा अननानै गोसोखांबावदो आंबो नाजानि गोसोखांनो। बे नोंसिनि जायगायाव ओ ओरै ओ ओरै नै मोनसे ओरै मोनबावो जोङो। मोना जुदि सायोबा मोनायाव सिबनानै गारहैनो मोना
माखौ माखौ होनदों आदाया?
मैगं मैगं दाखोर दालाफोरखौ सिला आरिफोर जुदि नों सिबोबा मोनायाव बेखौ सिबखांनानै गारहैनो मोना आरो नांगौबाबो मोनसे खना जायगायाव सिबना दोननांगौ दा बेनि ओ फंबाया मिथिगौ खारनखौ मानि थाखाय बिदि
बे खौथ' आं मिथिया खिन्थु खोनाबाय। खिन्थु आं माने गोथौयै मिथिथआ आरो।
नंगौ।
नोंथाङा बुजायना होयोब्ला आंबो गियान आंबो एसे मिथिनो हागोन नोंथाङा बुजायना
नंगौ दा बेनि खार'ना जाहैबाय जेला जोङो मोनायाव ओ मैगं सायबाय खोथा थे खोथा न'खराव मैगं सायदों। मोनसे न'खराव। दा बेयो हमनानै ला ओ थास' आथिं सायदों दा मोनायाव। थास' आथिं सायगासिनो सायखांबायबो दा दाखोर जानानै थाबाय बिगुर गारनाया। ओ लेसु जादोंमोन ले जानानै सिलाया दाखोर जाबाय बा खाम सालिया दाखोर जाबाय दा बेखौ सिबबाइ। दा सिबनानै जोङो डाइरेक्ट गारहैनो नाङा मानो जा गारहैनो नाङा होमबा बेनो मानो होनबा जोङो सानाव गोबां खामानि दामानि मावबाय। मालाबा जि आरि सुबाय। मालाबा नोङो ओ न' सिब्बाय। दा बे बुस्थुआव माखासे से ओ सानाव मावनायनि बा मोनायाव थांलाय फैलाय खालामनायाव नोंनि गहेना खोमानि गहेनाबा गन्थंनि गहेना। बा नोंनि हौवानि खौ लायोबा आ थाम। बेफोरबायदिया ग बायसान्स गसनबाय आरो ना बे गसन बायो बा जुदि मोनायावनो नों दाखोरखौ सिबोबा बे सिबनायजों मोनायाव बेखौ नों नुनाय नंला सिबखांबा दा गारहै फाजागोन आरो दा बेखायनो बे बुस्थुआ जाहाथे दा जाथों होननानै बर' समाजाव ओ मोनाब्लियाव दाखो दाखोर दालाखौ सिबखांनानै गारहैनो नाङा होननानै बुङो आरो जाहाथे सानाव नोङो अ अखानायै बे दाखोरखौ सिबनानै गारहैबा बे सिबनाय दाखोराव माबाफोर गनानै गोनां बुस्थु गनानै थालांनाय दंमोन नामा बेखौ जों नु फिननो हायो बिनि थाखायनो बे खोथाखौ बाहायो आरो
साबायखर थाबाय नोंथांनिसिम खोन्थानायनि थाखाय आरो
औ
औ आरो गोबां बेबायदि नुनो मोनबावो आरो उन्दै उन्दै
नंगौ दङ दा ज सोंद' आरो गोसोखांबावलाय मोनसेसो
बेबायदि खोमसि फोथायनाया
बे मास सुबुं फोथायनाय खोमसि फोथायनाय नङा बेयो औ सुबुं फोथायनाय बेयो खोमसि फोथायनाय होनोबा बै दायना जोगोनाखौ बुङो
बिदिनो दङ गोबांहाय ओ खोनादों खिन्थु आं बावबाय माने बांसिन
औ नंगौ आंबो माने आं मिथियोमोन गोबां मिथि योमो दा स्पर्ट जों सावरायनाय जाबाय नालाय बेनि जेबो प्रिपेरेसन खालामनाय गैया मोन
उम जागोन दे जागोन।
जा मिथियो बेखौ खोन्थाबाय। दंबावो दा उन्दै समाबो जोंहा जाबाय बेनिखायनो आं बेखिनियावनो बुंनानै फोजोब थनो लुगैबाय आरो।
औ औ जागोन दे।
दे।